औ खोनादोंना।
औ।
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
दं ओरैनो जिरायना।
अ माने आङो जोंहा माखासे ओ मा होनो गाननाय जोमनाय बर' हारिनि दानाय लुनाय बेफोरनि सोमोन्दै ओरैनो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो। सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ जोंहाथ' मा होनो बर' हारियाव गोबां जोंहा ओ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दङ गामसा जेरै दख'ना ओ फास्रा बेफोर माखासे ओ दख'ना गामसा फारसाफोरखौ ओ माबे दानायाव जोंहा गोनां जानाय मा-मा मुवा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
मा होनो
औ
आरो थार-थार्दआव बिदिनो थायो
अ
आरो गरखा माखु बेफोर थायो आरो
औ ओरैनोबा जे नोंथाङा माबाफोर जि गामसा दख'नाफोर जि दाफेरबाय नामा
औ दाबाय गानसा दाखांबाय आं सिगां
औ मा खुन्दुंनि गामसा दाखा-दाखांखो?
अ ओ जोंहा खुन्दुंआथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो मा-मा खुन्दुंखौ ओरैनो जि दानाय जायो
बांसिनानो फाखुवाखौ बाहायो आरो माइदि माइदि-माइदि होनाय माइदि होग्रा खुन्दुं दं मोनसे
औ
आरो इन्दिनि पलेस्टार मार्सेल एस गोबां दं
औ ओ नोंथाङा दि बुंदोंमोन माने माइदि जोंहा बे माइदि जिखौ दानो थाखाय गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ जायो
माइदि जिखौ दानो थाखाय ओ गिबियावनो ओंखाम रुना लानांगौ माइरंखौ
औ
सिगांग्रो
औ
बेखौ रुना लानानै बे माइदि होनाय खुन्दुं खौ बे खुन्दुंखौ बे ओंखामाव सोमनानै नाख'नानै मोन माबायाव दांगोनाथा होना दांगोन आथायाव फाननांगौ आरो। बे ओंखाम सि थाबनायखौ खारहोनो थाखाय
उम
बियो सानाया जाब्लाथाय फोराननांगौ फोराननायनि उनाव समफ्लायाव साजायो आरो
अ होमबाथ' जोंहा माइदि दख'ना गाननोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ माइरंनिफ्राय ओंखाम संनानै बेखौ जोङो माइदि होनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ
औ ओ माइदि दख'ना आरो ओरैनो जेनेबा बेलेग खुन्दुंनि दख'ना बे मोननैनि गेजेराव ओ जिया जोंहा माबे जिया गाननो साबसिन एबा अबे जिया ओ जोरसिनो होननानै नों सानो।
ओरैनोथ' जोङो माइदि दखनाखौ साबसिन होननानै मिथियो। बे गाननोबो आरो मोजां जा यो जोरसिथायाबो
औ
बेलेगनिफ्राय बिदिनो दसे बांद्राय कालारा चेन्ज जायो सानदुंआव लामबाथाय आरो सुबाय थायोबा बो एसे माबा जानो नागिरो थाब थाब फुरलाङो जामलाङो बिखायनो मायदि दख दख'नाखौ मोजां मोनो गाननो
औ ओ माइदि दख'नायाथ' ओरैनोबाबो जोंहा बेसेना बांसिन खोमाना
औ
औ गांसे मायदि दख'नाखौ जेनेबा जोङो बेसेबां राङाव मोननो हायो
ओरैनोथ' आगर लानाय खोथा आगर आगर थानाया एसे बांसिन जायो आरो आगर गैयै ओरैनो फाख्रि फाख्रि होनो जोङो
औ
से रोजा बिदियाव मोनो आरो आगर थानाय खौ जिबाजौ नै रोजा थाम रोजा इदिनि
अह
मा होनो नोंथाङा दि एसे सिगाङाव मा फाख्रि होननानै बुंदोंमोन माबायदि जिखौ जेनेबा फाख्रि होननाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
फाख्रि माने ओ मा होनो गुबुन गुबुन कालारनि गुबुन गुबुननि बे खुन्दुंखौ ए बे गोमो गोमोआव जेरै ओ गलाब गोथां गोसोम बेफोरखौ लगायनानै सिरान सिरान फिसा फिसा बोनाय बोयो बिदिखौनो फाख्रि होननानै बुङो आरो
अ माने जोङो जिनि गेजेराव मा होनो ओ माखासे बोखावनाय गेजेर गेजेर ओ माखासे खुन्दुं रंनि खुन्दुंफोरखौ बोखावनानै ओ दानायखौनो फा फाख्रि जि होनना बुङो आरोना। औ ओ ओमफ्राय ओ जेनेबा जोङो बे दख'ना फास्रा बे बेफोराव जों मा मा आगरफोरखौ एरनाय जायो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
दसिमथ' आगरखौ फास्रायाव बिदि ओ
बेनि अनगायै आरो मा ओ आगरफोरनि मुंफोरा दंबावो नामा?
थाइगिर बिबार दं, फारौ मेगन दं, आरो मा होनो मखरदमा
औ।
आरो सिंग्रि बिबारबो सिंग्रि बिलाइबो होनाय मोनसे दङ आरो। आरो गोदोनि गराय आगर गरायखौ लानानै आगर एरनाय दङ।
जोंहा होमब्लाबा बेफोर माखासे ओ आगरफोरखौ दख'ना एबा फास्राफोराव एरनाय जायो आरो।
औ।
औ, ओ माने आगरा जोंहा फास्रा बे फास्रायाव जोङो ओ आगरखौ आखाइजोंनो एरो ना माबाफोर गुबुन मुवाफोरजों महर होनाय जायो?
जोङो ओरैनोथ' दानायाव आखाइजोंनो एरो।
औ।
गुबुनफ्रा गुबुन गोबां रोखोम रोखोमनि माबा दङ दाग्रा आगजु दङ जों बेखौ बाहाया। जों दानायाथ' ओरै नो माबा आखाइजोंनो औ न'नि औ बेहाय बाहायो।
औ। होमबाथ' जोङो गोबां जेनेबा जोंनि बर'नि माखासे गाननाय जोमनाय बेफोराव जोङो जोंहा आरो माखासे ओम आगर बेफोरखौबो जोङो जिफोराव एरनानै गानो। ओ बिनि अनगायैबो जोंहा ओ न' न'आव दानानै बेफोर दख'नाखौ ओ गाननायनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ मा होनो ओ बेफार एबा फालांगिफोर खालामनानै ओ रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो नामा?
हायो।
औ। जोंहाथ' दा ओ मा होनो बेफोरबायदि माखासे दानाय लुनायजोंबो गोबां ओ जौगानायखौ नुनो मोनबाय। दानि जुगावथ' जेनेबा जोंहा दानाय लुनायनि मा मोनसे मा होनो बेखौ ओ मावखुलि जायखौ होनो जोङो हेन्दलुम बेफोराव जोंहा माखासे गोबां बर'नि गाननाय जोमनाय फास्रा दख'ना ओ गामसा आर'नाइ बेफोर माखासे जोंहा जिफोरखौ दानानै गोबां रां आरजिनो हानाय जाबाय आरो
औ औ औ नंगौ
बेफोरनि गेजेरावनो जेनेबा नोङो बेफोरबायदि बर'नि गाननाय जोमनाय गामसा-दख'ना बेफोरखौ दानानै रां आरजिनायखौ नोङो मालाबाफोर खालामफेरबाय नामा?
अ आं बिदिखौ सिगाङाव खालामदोंमोन। दा इदि खालामथ'ना
औ मोजाङानो जोङो माने ओ बर' हारिनि जोंहा बे माखासे दानाय लुनायफोरखौ जोङो लाखिनांगौ नङाबा जोंहा मा होनो गोहोम माने दाथ' जोङो ओ बांसिनानो जिफोरखौ जोङो दानायखौ नुला जों बांसिन मा होनो हाथथायनि मा होनो दानानै फाननाय बेखौ जोङो बायनानै गानसै गोदोथ' जोङो मा होनो न'खराव मोनसे न'खराव जोङो मा होनो न'खरसेयाव मा होनो बयनिबो न'खराव आरो जोङो जिखौ नुनो मोनोमोन जि दानायखौ दाथ' जोङो गोबाङानो बेफोरखौ खमायलांनायखौ नुबाय अ होनब्ला जोंङो रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा औ दे
औ दे